हेलौ
औ
औ नोंथां मा खालामदों?
हेल' हेलौ
हेलौ
औ रं नोंथां।
खोनादोंना खैनायाखै
खोनादों नोंथां खोनादों। हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
मा खालामदों नोंथां आलाय?
नै दोनथ'लाबायो ओरैनो नोंथां। नोंथाङा अबाव अबाव दं?
ओ दङ ओरैनो जिरायलाबायनानै।
अ ओमबा दायो मा खामबाय दं
दङ ओरैनो दङ नै नोंथां।
दे होमबा दसे फ्रिबा ओंख्रिनि सोमोन्दै रायलायजागोन नामा।
रायलाय जागोन नोंथां। ओमफाय मानि सोमोनदै रायलायनायदों नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा।
जोंहा सोमोन्दै रालायनो नामा हेलौ
औ औ खोनादो
नोंथां।
औ औ खोनादों दे नोंथां बुं।
जोंहा खान्थाल बेगरजों नाजों ओं
हेलौ आतसा।
ओमफाय औ खोनादों नोंथां।
अ दे बुं नोंथां नोंथां बुं खोनादों हेलौ
अ दायो दायो मानि सोमोन्दै रायलायनो होमबा।
अओ नोंथाङा बुंदो मानि सोमोन्दो रायलायनोबा फन बुआमोन
र' नोंथां बांद्राय गोजान थांनाङा नोङो हारसिङै।
अनलाजों दाउजों रायलायनोसै नामा।
रायलायजायो दे।
अनलाजों दाउजों माबोदि सङो दे, फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा।
हागोन नोंथां मानो हाया जानो अनला ओंख्रिया जाबाय मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि।
औ ओमफ्राय।
मिथिबाय ना, दोरोङारि ओंख्रि होनो आरो बर'आव। मानो होनबा बर' गोदोनिफ्रायनो बे ओंख्रिखौ जायोमोन नालाय,
औ
ओ ओंख्रिखौ अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो होमबा आं नोंथां फोरमायलांसै आरो माबायदि सङो माने आं खोन्थालांसै आरो एसे अनला ओंख्रिखौ जोङा ओ दाउजों सङोबा दाउजों सङोबा जोंहा दाउखौ एवथोममग्रोनानै लायो आरो एवथोमखांनानै
आराम एवसोमग्रोयो आरो बेनि उनाव जोङो नांगौखिनि बायदि जोङो माइरंखौ जोङो उननानै लायो आरो उननानै लाखांनानै जोङो दसे ओ दोनथ'यो आरो। दोनथनानै आरो दाउ बेदराव जोङो दै होयो आरो दै होनानै जोंहा गोदौ गोदौ होनानै गोदौ होखांनानै जोंहा बे अनला उननाय बेखौ जोंहा होयो आरो। होनानै जोंहा खारै खारै इसे होयो खारै नङाबाथ' जोंहा अनला ओंख्रि जाजाया नालाय।
औ। ओमफ्राय नोंथाङा अबेथिं मोनहैखोथाय।
हा
नोंथांखौ होन्दां अबेथिं मोनहैखो
दखानथिंसो दंफैयो आं नै अनला ओंख्रिया बिराद अनला ओंख्रिया बिराद गोथाव जानो।
ओम आरो मा-माजों संनाय जायो आरो मा माजों संनाय जायो?
हा?
अनला ओंख्रिखौथ' आं बारा संनो रोङा रोंनायालाय। खोनादोंना नोंथां?
औ औ खानादों।
आं माने एसे जानोल' रोङो आरोना अन अनला ओंख्रिखौ।
ओमफ्राय नोंथां माजों माजों अनला ओंख्रि जाफेरखो?
आङो दाउजों जायो मेवाइजों जायो ओमफ्रायो एम्फौजों जायो। मोदोमफुल बिबारजों जायो आं मुदुमफुल बिबार आरो अनलाखौ जों बिराद गोथाव मोनो आरोना भेरि भेरि टेस्टि जायो आरोना।
ओं अनलाजों मुदुमफुलजों एसेयालाय गोथाव जाखायो जानो।
औ।
अनला ओंख्रिया जोंहा खारै नङाबानो अनला ओंख्रि जाया बेखायनो जोङो खारैखौ नांथारगौ जायो आरोना अनला ओंख्रि संनो।
औ।
अनला ओंख्रियाव जों बेखौ बाहायथारो आरो माने खारैखौ।
खारैखौ आरो औ खारैखौ होआबानो अनला ओंख्रियानो जायाबा नोंथां।
जायाथ' आरो गोथावसो मोनो आंहा अनला ओंख्रिखौ जानो।
आंबो गोथावथ' मोनो मोननायालाय।
ओं।
एम्फौजोंबो बिराद गोथाव मोनो आंङो।
एम्फौजों आंहा एम्फौ जाबा एलार जायोलै ओंखायनो जाया आंङो एम्फौ।
अ नोंथां एलारजिआ माबोरै जायो फोरमायनो हागोन नामा?
जायो बिदिनो मोदोमाव मानलु मानला। माथो अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै नोंथाङा मोजां फोरमायासै नामा?
ओ आंङो
औ औ। नोंसो संङोना ना मालायासो संङो अनला ओंख्रिखौलाय? हेल'। हेलौ नोंथां मा जाखो? हेल'। हेल'।
हेल'।
आं बिदि थ' फो फोरमाय
हा?
ओमफाय आरो मा मा फोरमाय बावनांगौ आंङो?